हेलौ
औ
औ औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
औ ओ मा खबर नोंथां?
मोजाङानो
अ मा खालामगासिनो दङ दा?
दा बर्थमान ओरैनो दङ।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङोना दा?
औ दङ।
ओ जों दा दसे सम दसे सम जेनेबा जों गावनि देहाखौ माबायदि माबायदि लाखिनांगौ जे माबायदि जेनेबा एक्सारसाइस गावनि देहाखौ जेनेबा राफोद खालाम मो थाखाय बेनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नङा होमबा?
एक्सारसाइसनि
औ औ
औ एक्सारसाइस होनोब्ला
औ
ओ जों माने गावनि मोदोमखौ माने फिट लाखिनाय माने जों जों माने सानफ्रामबो फिजिकेल फिटनेस जाब्लासो जोंनि मोदोमनि देहाफ्रा माने फिट थायो आरोना। बिदिनो ओ बेमार आजार जाया आरो जेनेबा नों मेन्टेलि मेन्टेलिबो ओ ओ माने मा जायो हेल्थ मोजां जायो गावनि थाखायनो औ ओम बिदिनो गोबां माने ओ माने एक्सेसाइस खालामबाय थाबा माने उनावबो बेबायदि जेनेबा जब नागिरनाय नि ओ जे-जेथु डिफेन्स थांनाय जेनेबा पुलिस नङाबा आर्मि बिदियाव थां नायावबो माने हेलफुल खालामो आरो ना। माबाया एक्सेसाइसा औ नोंथाङाबो बुंनो हागोन फंनैसो
औ औ दा फिजिकेल ओ हेल्थि खालामनो थाखाय जों सरासनस्रा जों एक्सेसाइस खालामो नङा होमबा जे एक्सेसाइसनि थाखाय ओ गोबां बेब'स्था दङ जेरै ओ जिम जिम यग गा आरो जोंनि बे सरासनस्रा बल गेलेनाय भुलिबल गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरो जोंखौ ओ जोंनि देहाखौ ओ हेल्थि खालामनो थाखाय बुहुद ओ मदद होयो आरो दा जों जोंथ' दा एक्सेसाइस होनोबाथ' दा एक्सेसाइस एबा गावनि हेल्थ बेफोरखौ ओ मोजाङै लाखिनांगोआव नांगौ जानानै फैदों जिहेथु जों इयुनफोराव जेनेबा डिफेन्स आर्मि पुलिस बेफोर बेफोरावबो बेफोरनि गावनि हेल्थखौ लानानैसो बेयाव एग्रि खालामनाय जायो नङा होमबा जे गा नोंनि देहाया माबायदि दङ माबायदि गैया हेलटि आनहेलटि बे बेफोरनि सायाव दिपेन्ड खालामनानैसो ओ जय बा मोनसे ओ पस्टआव जेनेबा नोंखौ एलाव खालामनाय जायो जे नों एलिजिबोल जागोन जाया बेफोरखौ आरोना ।
औ औ
दा एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि देहानि थाखायबो ओ गोनांथार जे बेखौ जबनि थाखायल' जे पुलिस आर्मियाव डिफेन्सआव ओ एद जा एड एद जानो थाखायल नांगौ बेफोरबायदि नङा जाय जोंनि बे एकरसाइस आ जाबाय जोंनि मेन्टेलि हेल्थ एबा ब्रेन बेफोरखौ पिउरिफाइ खालामो जाय जोंखौ कनसेेनट्रेसोन बा फरायनाय जिखिजाया खामानियावनो मदद होयो । देहाया देहाया मोजां थाब्लासो नों सब खामानियावबो आवगायलांनो हागोन नङा होमबा बेफोरनि थाखायनो ओ जों दा गामि ओनसोलफोराव फुटबल फुटबल क्रिकेट आरो खारनाय बारनाय बेफोरबायदि गेलेयो बे जाहाथे जोंनि हेल्थआ एसे मोजां जायो आरो। दा गामि ओन सोलफोरनि जे जि दु गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहा आरो एसे टाउन टाउन सहरनि सुबुं फोरनि देहा बेफोर एसे आलादा जायो नङा होमबा। बे बे नि टाउन सहरनि मानसिफोरा एसे ओरैबायदि जोंनि गामि ओनसोलनि बायदि खामानि सामानि मावा एबा जे टाउन सहरनि मानसिफोरा एसे न' सिङावनो थानाय नालाय बिसोरनि हेल्थआ एसे ओ जोंनि गामियारि हेल्थनिसाय एसे दुरबल जानाय बायदि आं सानो आरो । जे आथिखालाव बेफोरबायदि नङा बेसोरनियाबो आथिखालि आथिखालाव जे जाय मोनथिनाय सुबुंफोर बेफोरो गाव गावनि हेल्थखौ थिग खालामनो थाखाय जिम बेफोरबायदि खालामो आरो नङा होमबा।
औ औ
दाथ दा एक्सारसाइस होनना बुङोब्लाथ दा जोंनि गेजेराव यगाबो यगा आरो मेडिटेसन बेफोरबायदि दङ गोबां रोखोमनि एक्सारसाइस दङ जायखौ जों जायखौ जों ओ मोजाङै एबा खान्थि बायदियै जेनेबा रुल्सफोरखौ मानिनानै जेनेबा एक्सारसाइसफोरखौ खालामोब्ला जोंनि देहाया फिजिकेलि हेल्थि जायो आरो स्ट्रं जायो आरो नङा होमबा जों एक्सारसाइसखौ स्ट्रं एसे फिटनेसफोरखौ मोदोमखौ गोरा एबा राफोद खालामनो थाखाय जे जोंनि ओ बेफोरो साननाय हनायफोरावबो जोंखौ कनसेन्ट्रेट खालामनायाव मदद होयो आरो जे बेराम आजारनिफ्राय बारगयो आरो बेराम बेराम आजारनिफ्राय बारगयो आरो जों बायदि गाज्रि बेक्टेरियाफोरा जोंनि देहायाव थांनानै जोंनि इमिउन सिस्टेमखौ हार्म खालामनो हाया बेफोरबायदि आरो हेलौ
हेलौ खानना नोंथां हेलौ औ औ दे औ औ
हा
हेलौ
हेलौ
औ औ अ दा ओ एक्सारसाइस होनोबाथ गोबां रोखोमनि एक्सारसाइस दङ नङा होमबा जोंनि गेजेराव ओ जेरै जेरै उम फुसाब पुसाप हायजाम लं जाम्प बेफोरो आरो दा जोंनि सुबुं माहारिया जे जोंनि उन्दै उन्दै गथफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै गथफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जे ओ एक्सारसाइस खालामहैयो बिमा बिफाफोरा जाय जोंखौ गावनि देहाखौ जे स्ट्रं एबा हेल्डि खालामनो हेफाजाब होयो आरो दा नोंथाङा औ नोंथाङा एसे बुंदो जे दानि बिमा बिफाफोरा जाय गथफोरखौ न सिङाव दोननानै जेनेबा एक्सारसाइस खालामनो बाहेरायाव लाङा बेफोरनि सायाव एसे बुंनानै होदो आरो सुंद
दानि ओम बिमाफ्रा माने माने लेथ्रा नांजानो गियो माने बिदि गेलेनाय बारनायफोरखौ माने दानि जेनेरेसनाव माने माने बिसोरो बायो आरो माने गोदोनि बायदि गेलेनो मानो माने गेलेबासो माने बिदि फिटनेस जागोन मेन्टेलि स्ट्रं जागोन आरो ओंखायनो जोंनि बे ओ जेनेरेसननि गथफोरखौ जों गेलेबो होनो नांगौ जोङो खालि माने न सि सिङावल दोनब्लाबो जाया माने बे सि थाबाय थाबाल माने बे खमजरि जालांगोन आरो मानसिया माने मेन्टेलि फिटनेस जानाय नङा बेयो
औ औ औ
औ जोङो मेन्टेलि स्ट्रं जानो थाखाय गावबो फिट थानांगोन ना औ होमबासो ओ माने बेमार आजारफोरबो जानो बांद्राय चान्स थाया। मेन्टेलि फिट मोजां औ। मोजां थाबा। माने गावनि थाखायनो माने मोजां जायो उननि फिउचारनि थाखायबो। उम जों जेनेबा बे डिफेन्स से ल थांगोन ओ पुलिसावल थांगोन होननानै जों बिदि एक्सारसाइस माने खालामबाबो जाया। माने बिदि बिदिनो थाखायल नङा एक्सेसाइजआ
औ
गोबां माने ओ मानसिफोरखौबो आं नुनो मोनो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो ओ टाउनफ्राव थाग्राफ्राबो सोरबा सोरबा बिदिनो टाउनाव थाग्राफ्रा बिदिनो जिम लानायखौ नुनो मोनो आङो।
औ
गोबां बिदिनो
दा दाथ टाउन सरहनि बा मानसिफोराबो एसे मोनथि गावसोरनि खालामनांगौ बेफोरनि सायाव एसे दाइ जायो गावसोरबो दा दानि समाव जाय जिम खालामो दा बल बलबो गेलेनांगो खारो होमबा दा बल गेलनाय बेफोरबादि जेनेबा जोंनिआ दा अटमेटिकेलि गेेन जालाङा जे स्ट्रं जालाङा नङा होनबा
औ
दाथ' औ एक्सारसाइस एक्सासाइस समाव मोनाबिलि समाव मोनसे जायगायाव खानांगौ
ओं हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां